औ औ खोनादों।
अ मा खामदों नोंथांङा दा?
आङो दङ फरायगासिनो दंमोन।
ओ जाखांबाय? होमबा जाखांना दङो दा ओरैनो। अ सङाखै नामा? आं बेदरलै ओ बयलार बेदरजों जाबाय। उम होमबा आं दिनै नोंथांजो अ दे दे संबानो जाबाय दसे दिनाव संना जाबानो जाबाय ना।
उम औ।
उम ओमबा नोंथांदो मोनसे टपिकनि सायाव रायजलायनो सानदोंमोन आं
अ मामोनलाय
हेल' माने ओरैनो माने बैसागु एबा फेस्टिभेल फोरबोनि सायाव बैसागु फोरबोनि सायाव
अ
माने बैसागुआ खैथा दोङो जोंनिया मोनथाम दङ नङा होमबा ओ रंजालि बैसागु ना ओमफाय मा मागो मागो बैसागु बेनिफ्राय जा काथि बैसागु
काथिगासा औ
कातिकासा बेबो बैसागुआवनो गोलैयो मोनथाम फाग आरो बैसाग गो जायो ओम जोंना र जोंहा कथि बै खाथि बैसागु गोजा आंखाल बैसागुबो होननाय खम माने बे समाव जोबोदां जाय मानसिफोरा माने गायखांनाय फुखांनाय माइफोराबो मोनस्लाबनानै हानो माबा हैया माहोनोबेखो फाननो जोस्लाबहया
औ काथि बैसागु जोंहा मा होनो थाइगिर खंनि माबा माबायावहाय खाथि माने आवा आलारि सावनाय जायो आरोना बे खालि माने जोंना
खालि जोङो माने सोरबा सोरबा फुजा होयोना माइनि नामाव जोंनिया दुब्लियाव लांनानै आरो न'आवबोथ' साथि जोंनिया सावनाय जायो
सावो आरो मा होनो जोंनि मोसौ गलियावबोहाय माने सोरांजों थि जाबाय थाथों होननानै माने बेवहायबो सावनाय जायो आरो आरो बिखारिनो लोगोसे माइ जिगाबखौ माने बिफां लाइफांफोराव माने मोजाङै थायबाय थाथों होननानै बेखौ जिगाबजों खानानै होनाय जायो आरो कातिगागासााहाय ओमफाय बे खालिनो आरोबाव कातिगासायाव थालिर बिफांखौ गायनानै माने बेवहाय आलारि बाथि थि सावनाय जायो आरो गामि गंसेयावनो
ओइ
उम
साजायो आरोना साफ
साजायो साफानो आरो रिथि रिथा जोंनाय जों माने जोबोर मोजां मोजां नाङो आरोना लामायाव
अ अ अ बेनिफ्रायथ' आरो जोंनिया एखि आरो बैसाग बै उम बैसागो थाबाय बैसागोआवथ' जोङो बैसागो बुङोबाथ' जोंनिया मा होनो आसामावनो जोङो फुरा फालिनाय जायो बिहु नङा होमबा
औ बिसिनाबो बिहुआ बायदि रोखोमनि थायो जोंनाबो
ओंखायनोथ' जोंनिया जोंनिया बर'निखौनो रायजलायनोसै जोंनिया जोंनिया मोसौ बैसागुबो थायो जोङो माने मानसिनि बैसागुबो थायो नङा होमबा जोंनिया मा होनो माने एक एक थारिखनि सिगां माने माबानाय जायो आरो ना मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ना
ओं मोसौ थुखैनाय जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोसौ थुखैनायनि सिगां आरो माबा फोननाय जायो माने गोसोम गाब फोननाय जायो मोखौफोरखौ
मोसौखौथ' एसे फोननानै जोंनि इनिफ्राय ग्रोबनो एंगारनानै होयो खालियो ए मोखौआ माने फ्रि जायो आरो उदांयै खालि एंगारनानै जोङो इनि उनाव मोना मोना जानानै जों माने मोसौखौ साफ्रोमनोबो मा ओ फागा गोदान फागा खायो आरो ना गस्ला गोदान बि बिनो जानानै सर माने साथि साथि लगायनानै मोजाङै फुजा खालामो आरो इसोरखौ ना खालियो गावसोरनि दिन माने गावसो बे खालि माने मोसौनि दिन गावसोरनि दिन आरो
औ
नङा होमबा ओम बेनि उनाव जा बिनि उनाव फैबाय जोंहा एक थारिख ना एक थारिखआवथ' जोंनिया बर' मानसिनि सान बर'फोरनि बुंबाथ' जा नोंसोरनि जामा बर'फ्राथ' फुरा खालि बाथौ साथौ जुनिया मोजाङै माबायोना एखुमान गायस'नो नोंगोन ना? बाथौखौ माने बारा गोदानै माने गायसननानै मोजाङै फलिन माने मानसियाबो एखालि मानसिनि दि माने बैसागु नालाय मोजाङै फुजा सुजा होयो मोजाङै गोदानै गानो नंगोना?
औ नंगौ।
फोरखौ जोङो खुलुमो उन्दैफोरा ओ गामिनि बिमा बिफा गोदोरफोरखौ जोङो मान होयो उन्दैफोरा नङा होमबा ओम गेदेरफोराबो उन्दै फोरख मान होनायजों लोगोसे मा खालामो जोंखो बोर होआ होयो आरोना
ओ
बिदिनो मोसानाय ओम देनाय बुंलाय?
ओम बेखालि जोंना माने जोंनि गामिनि फारसेखौ बुंनि आं आ फुंआवनो मोजां न'फोरखौ ओ साफा सुफा खालामनायनि उनावहाय फाय माने न'आवनो माने जोंना आलारि सावो। आलारि सावनायनि उनाव आरो मन्दिर दङ मन्दिरावबो आलारि बाथि सावो सावनायायनि उनाव गामिनि मानसिफोरा आर'ज गाबो आरो बेखालिनो जोंना फुङावनो फ्लेग हस्टिं खालामाबानो माने ओमफाय आरज गाब नानै बिदिनो गामिनि गासैबो बोराइ बेन्थ' ज' सेंग्रा सिख्ला ज' माने गदोरफोरखौ सनमान लायो।
अ अ अ इफोरबायदि माने हाबाफारि लानो हाबा मोजां जायो आरो ना? जोंनिया आरो जोंनियाथ' मोनसे हाबाफारिदों गोखा गोखै जानाय नङा होमबा?
अ गोखा गोखै जालायो बे खालि बायदि रोखोमनि
माने देरसिनफोरखौ मान होनानै खालि बयबो माने बैसागोनि नि नामाव जा बेसे दा बि थायोमोन दायो एकस' बेसेबां बा एकस'था बिदमोन ना? एकस' बिस ना एस' एकस' बिसना बेसेबांबा एसे आं एदजास्टलि गोसोआव गैला ओम ओम ओम। बेनि उनावथ' जोंनिया मोसानाया उम बेनि उनाव थ' मोसानाया जोंनि सातदिन मोसायो। ना मोसानाया
बैसागोखौ जोंना एखे द्रेस दंखायो जेरैबायदि जोंना ओ हिनजाव माहारिनिया गोमो दख'ना गोजा आरो रेगे रेगां आरो आर'नाइ गोथां जानजि खाफ्रायो आरो लोगोसे हौवाहाफोरनिया आरो गामसा गामसा गोथां जि गुफुर बिदिनो आर'नाइ फालि लानानै माने मोसायो आरो गामि गामि
माने खाम जथा सिफुं दामनानै आरोना खुगा मेथाइ खननानै जोङो माने न'खर न'खर न'खर न'- खर हाबनानै जोङो एसे मागियो आरो ना
औ न'हर न'खर बिदिनो हाबनानै मोसायो रं- जायो आरो बे उम उम लागिना मोननाय फैसाखौ आरो ज' ज'यैनो माने खाना इदि माबा लावखार ओंखाम जायो आरो बिसोरो
उम उम जों गामियावथ' माने जोंनि ओ
बुंलाय नोंथां
जों गामियाव माने जों लायजायो माने हेखालि जोंनिया माने बयबो गामिनिनो बयबो माने मोसागोन आरो ना लकेल फांसन ओरैनो फिसा मिनि फांसन जायग फिसा फांसन रखम फाथि गामिआरि- फोरा बयबो जों मोसायो बाहागो लायो बेनो एसे एसे प्राइज होनानै माने मानसिफोरनि गोसोखौ उत्साब खामो एसे आरो मोजाङै एसे रंजानायबो जायो आरो
रंजानाय जायो उम उम जोंनाबो इदिनो गा माने बैसागो होनब्लाथ' जोंना फांसन थाखायो इदिनो गायक ओरै लाबो ओमफ्राय बायदिसि- ना कम्पिटिसन जायो आर'जनि कम्पिटिसन द्रइिं- नि बिदिनो ओ आरजनि मोसानाय मुस- सुरनाय इदिनो जायो ओम
उम उम आरो ज' जोंनि दा माने बैसागो मा उम उम अ अ अ दे बिदिनो आरो मा होनगोन खो बैसागो जोंनिया माने माव आसा अलाफार आसामावनो गासै आसामावनो जेरावबो नङा होमबा जोङो उम सिंगारफोरबो लाबोनाय जायो बुहुद फांसन खुंनाय जायो जोंनिया नोंङा होनबा बैसागु समाव उम आरो बिदिनो
बागुरुम्बाया जोंना मुंदांखा नङा होनब्ला माने गा- सैबो माने जोंनि बागुरुम्बा ट्रेदिसनेल मोस- नायखौ माने नायनो लुबैयो आरो दाखालि बय- जे रेकर्ड जाना थांनाय टेन दस हार बेसेबांमोन दस हा- जारमोनना ओ दस हाजार बागुरुम्बा मोसाया मोसानाया गुवाहाटियाव बागुरुम्बा मोसानाया बेसेबां मोनो दस हाजारमोन ना अ दस हाजार उम मानसि लोगो नांनानै बागुरुमबा मोसदों औ खोनायाखै
ओ खोनादों खोनादों एसेनो क्लियार बारा खोना फैआखैमोन बेसेमोनान जोंनिया दस हाजार नङामोन बिखनि बुहुम बुहुम नांगैनाा माने फेमास जादोंमोन
ओ फेमास जादों माने जोबोद फिउस थांदों आरो मिलियानाव औ।
उम माने बहुद माबानो हादोंमोन। माने मानसिफोरजों मिथिजानो हादोंमोन वर्ल्डआवनो। उम उम उम उम।
बर'फोरनि दामनाय देनायाथ' आरो मुंदांखा
उम उम। बा जोंनिया बैसागो खिनियाव इफोरबायदि माबाफोरखौ बानायनाय जायो आरो ना। जोंनिया फास थाव मोसौ माने मोसौनि माने दिनखौ फालिनाय जायो मोजाङै ना? बेनि उनाव एक थारिगै मानसिनि
मानसिनि
गानै जोमै बयबो फुजा गो-गोदेरफोरखौ मान होनाय जायो आरो साथदिन मोस फोरा जों लास खालि जों मा फांसन सांसन खुंबावो आरोना सिंगारफोर लाबोनानै रं जायो। उम। बा बैसागोनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
आदसा दे होमबा बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय।
दे।